थां। आंनि बुंनायखौ खोनादोंना?
औ खोनादों दे। एसे खम खोनादों।
औ अ। अ नोंथाङा मा खालामगास
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दङ दसे सम।
अह ओ नोंथाङा बहानि जाखो?
आङो? आङो बे सा ओनसोलनि आरो ना।
औ। ओ। नोंथाङा जाखांबाय नामा?
औ जाख
अ' ओ नोंथां। औ आंबो जाखांबाय।
औ
औ नोंथां होमबा दोङो दिनैयो मो मोनसे आयदायाव सावरायनो नागिरदों। ओ बे आयदाखौ बुंनो बुंनो सानबाय आं।
औ दे।
जोङो ओ बेरायनाय जोंबा गोजान गोजान जायगायाव दावबायनाय बा जों माबायदि गोसो खौ मोनो माबायदि ओ बेरायनानै माबायदि जायगायाव थांब्ला जोङो गोसोखौ मोजां मोनोबा बेरायनो लुगैयो हा। ओ बेरायनो बेरायबा गोसोखौ माबायदि मोनो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ बेरायनो मोनबाथ' गोसोआ मोजां मोन मोनो आरोना बबेबा दाबसे एसे समायना जायगाफोराव बेरायनो मोनबा एसे गोजोननाय मोनो आरोना गोसोखौ। जेरैहाय ओ। दाथ' गरम बोथोर जाबाय ना। ओ बे एसे खाथि खालानि जायगाफोराव माने दुगैग्रा जायगाफोर दैफोर दङ ना? अ' बेफोराव थांनानै बेरायहैनानै माने एसे ओ दुगैनानै इन्जय लाहैनो मोनबा माने इन्टारेस्ट खालामोनबा गोसोखौ खौ गोजोन्नाय मोनो आरोना। बिदिनो आरो बहाबा दावबायनाय जायगाफोराव थांनो मोनबा गोसोखौ मोजां मोनो आरो। ना नुफेरि खोनाफेरि जेनेबा फेरि बुस्थुफोर नुबा आरो ना नुफेरि जिब जुनारफोर नुबा जेरैहाय मोनसे हाग्रायाव बेरायनो थांबाय ना बेरायनो थांबाय जेनेबा मोनस जे हमनानै ला मानास नेसनेल पार्कखौनो हमनानै ला बहायनोलायनो बेरायनो थांबाय बे बेरायनो थांनायाव माने लोगो फोरजों थांनायाव इन्टारेस्ट मोनो आरोना गोसोखौ गोजोननाय मोनो। बेहाय माने हाजो हाजो हाला दंफांफोरखौ बिबारफोरखौ नुफेरिफोरखौ नुयो आरोना जिब जुनार नुयो। जेरै मैदेरफोर मैदेर, गान्दा, दाउराइ, मोख्रा बिदिनो ओ मोफौ, खासेव बेफोरखौ नुयोब्ला माने मोगथाङाव नुयोबा गोजोननाय मोनो आरोना। जायखौ जोङो जोंनि बारिफ्राव खाथि खालाफ्राव नुनो मोना बेफोरखौ जों बेरायनो थांबाथाय नुनो मोनो बे दाउराइफोर आरो बे दाउ थ्रिलंदि दं मानास नेसनेल पार्कआव बेखौ नुयोबा बिराद गोजोननाय मोनो आरोना गोसोया। लोगोफोरजों थांनानै बेफोर नु फेरि जिब जुनारफोरखौ नुहैब्ला नुफेरि जायगाफोरखौ नुहैबा बिबार बागान साहा बागान बेफोरखौ नुबा गोसोया बिराद गोजोननाय मोनो आरोना। दैमा दैसा बोहैनायफोरखो खौ नुयोब्ला
औ नोंथां।
नोंथाङालाय माबायदिसो मोनो बेफोर नुफेरि जायगाफोरखौ नुहैबा?
गोसोया जोबोद ओ गोजोननाय मोनो मानो होनोब्ला जोङो ओ हमना ला जों न'नि न'नि बाहेरनिफ्राय ओंखारबा नों मानि थाखाय ओंखारो होननानै बुङोब्ला जोङो जाहाथे जोंनि ओ माइन्ड बा जोंनि ओ ब्रेनखौहाय ओ थाइजिम बा गोजोन लाखिनो थाखाय जों बेरायबाथाय लोगोफोरजों जमा जमा थायोब्ला लोगोफोरजों ज' ज' थायोब्ला जोंनि गोसोया ओरैबायदि रंजानाय मोनो आरो गोजोननाय मोनो आरो। दाथ' गरम बो थोराव ओ दाब दाब जायगायाव बा ओ हमनानै ला आं ओ गुवाहाटि गुवाहाटि बायदिखौनो हमनानै लाबाय आं ओ गुवाहाटि बायदियावहाय गोबां गरम जानायनि जाहोन जा जाहोननायनि थाखायनो ओ रुमबा ओ न'फोराव थानो हायैनि थाखाय नोङो गुबुन जायगायाव माने गुसु ओनसोलावनो थायोबा नोंनि गोसोया ओरैबायदि गोजोननाय फैगोन बा ओ गोसो माने लोगोफोरजों ज' ज' थानानै बा नोङो हमना ला ओ फुख्रि बा दैमा निजिरा बोहैनायफोराव नों दुगैयोब्ला नोंनि गोसोया ओरैबायदि गोजोननाय फैगोन बा गोसोजों आरो गावनि ओ देहाजों सान थि जानाय बायदि जायो। आं ओरैबायदि जायगायाव ओ थांनो लुगैयो ओ मानो होनोब्ला निजोम सिरि हारसिं माने ओ बिफां लाइफांनि ओ दाउ गामनाय बा बिफां लाइफाङाव थानाय ओ मिथिंगायारि ओ जायगाफोराव नुयोब्ला माने गोसोया जोबोद गोजोननाय मोनो आरो रंजाखांनाय मोनो आरो नों ओ गावनि न'ख न'नि बाहेराव नों जुदि ओ गोजान जायगायाव हान्थिनो थाङोब्ला नोंनि गोसोया एसेबाबो गोजोननाय फैखायो साफ्रोमब्रोनि ओ मानसिनि जिउ बा मानसि जिबजार ओ औ बिसोरनि जिउआवबो ओ बेरायोब्ला गोसोआ गोजोननाय मोनखायो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो न'आव थाबाय थायोब्ला जोंनि बा ब्रेन बा जोंनि माइन्दआ बुहुद माने सोलायनाय हमोबा नोङो जुदि गोजान जायगायाव दावबायनो थांबाय नों हमना ला गुवाहाटिफोरबायायदि नोगोराव बेरायबाय बा नोङो हमना ला ओ गामियारि ओनसोल आरो नोगोरारि ओनसोला बेलेग ओ गुबुन गुबुन फाराग दं मानो होनोब्ला ओ गामियारि ओनसोलावहायो बा जोंनि बर'नि बा जोंनि गाबा गावनि हारिनि राव रावखान्थिजों जोङो राय्लायनाय जायो बा जोङो गुबुन गुबुन दाबसे एबा जों नोगोराव जोङो बायदि बायदि ओ रावनि रायलायो बा जोङो बिसोरजों ओ गोरोबनो थाखाय जोङो बिसोरनि ओ फास्टआव बिसोरखौ जोङो सुलु लाग्रोनांगौ माबायदि रायलायोबा माबाय दि जायो बेफोरखौ सुलु लाग्रोनां गौ मानो होननानै बुङोब्ला ओ हमनानै ला ओ गामियारि ओनसोल आरो नोगोरारि ओनसोल नोगोराव जायैब्लाय ओ बायदि बायदि ओ हारिनि मानसि थायो जेरै ओ हमना ला ओ एसामिस बा आ ने नेपालि गुबुन गुबुन बायदि बायदि रोखोमनि हारिनि मानसि थायो जोंनि अ हमना गामियारि ओनसोलाव जास्ट माने थायो खिन्थु माने खम बिबांनि गुबुन हारि थायो आरोना ओ बुंनाय बायदि जायो जोंङो जुदि नोगोरारि ओनसोलाव थानाय जायोब्ला जों बिसोरनि थासारि बा बिसोरनि गाननाय जोमनाय बा बिसोरनि रायलायनाय बिसोरनि भाषा जों बिखौ ओ सोलोंनांगोन आरो जों बिसोरनि थाफानानै जोङो सिखायनांगोन आरो आरो बुंनाय बायदि जायो ओ नोगोर आरो गामि होनोब्ला बहुद फाराग दं हमनानै लाओ नो गोराव गारि गुरानि ओ बिबांथियाबो बांसिन जायो बा गामि ओनसोलाव गारि ओ गुरानि मो बिबाङा बहुद खम जानाय नुनो मोनो आथिखालावथ' ओ नोगोर आरो गामिनि फारागा बेलेग जाखायो मानो होनबा नोगो नोगोराव बेरायनो फैनाया आलादा जायो बा गामियाव बेरायनो थांनाया आलादा जायो आ आं मिथिनाय बायदिब्ला ओ नोगोराव थाफैब्ला बिसोरनि थानाय सुबुं अनजिमाखौ माबायदि बेफोरखौ फार्स्टआव सलु लाग्रो लाग्रोनाया ओ गावनि ओ गावनि थाखाय ओ मोजां आरोना आरो नों जुदि गामि ओनसोलावथ' नरमेल जाखायो बांसिनानो जुदि नों नोगोर ओनसोलाव थाफैनांगौआ बहुद माने खस्थ' जाहैयो मानो होनबा जों बर'फोराहाय गावनि रावखौलसो रायलायो बा जोङो बेलेग गुबुन हारिनि रावखौ रोंनो नागिरा बेनि थाखाय जोङो माने बहुद ओ गोसोआ पब्लेम जायो आरो बहुद पब्लेम जायो ओ नोंथांङा माबामोनसे बुंनो सानदों नामा बिनि बागै
औ माने बे जों ना न'आव थ थाबाय थायोब्ला जोंनि न'नि खामानिखौल' जोङो नखरनि समयसाखौल' जों मोनबाय थायो बिनि गेजेरावनो जों आइजो माहारिया माने बांसिनानो न'आव थायोना मावनाय दांनायजों न'खर सामलायनाय जों जोङो संनाय खावनाय मावनाय दांनायजों सामफ्रामबो थाबाय थानो गोनां जायो। बेनिखायनो माने बबेबा दाबसे जायगायाव एसे खाथि खालायावबाबो दैमा दैसाफोरनि ओ दुगैनो हानाय मोनसे जायगाफोर थायोबा निजिराफोर थायोबा बेयाव थांनानै लोगोफोरजों ज' ज' बिदिनो ओ ओ माबा गुसु थान्दाफोर माबा मोनसे जाग्रा मुवा लां नानै ज'माहाय जानानै ग'थ' ग'थाय लांफानानै माने गोजोन्नाय मोनो आरो ना बेरायहै नानै ओ गोसो गौ इन्टारेस्ट खालामनो मोना गोसोआ माने न'खरनि उम दुखु दाहा जारला समयसाफोरखौ प्रब्लेमफोरखौ बावगारहैयो आरोना एकदमबारे फ्रेस जाहैयो मेलेमा साननाय हनाया एसे आलादा जाहैयो आरो ना थान्दा जाहैयो। जों माने सामफ्रामबो न'आव थाबाय थानानै न'खरनि समयसाजोंनो मावनाय दांनायजोंनो गफबबाय थानानै माब माब्लाबा जुदि बाहेराव लोगोफोरजों ओंखारनो मोनोबा गोसोखौ ओरैबायदि मोज मोजां मोनो माने बुंनो हाया आरोना बिनि अनगायैबो जोङो हायोब्ला गोजान जायगायाव थांनो मोनोबाथाय बिसोर राव हारिमु रायज्लायनाय आलादा जायोना गाननाय जोमनाय आलादा जायो बेफोरनि सोलिनाय गाननाय जुमनायफोरखौ नुयोब्ला रायलायनायफोरखौ गुबुन गुबुन फोरनि रायलायनायफोरखौ नुयोबा गान्नाय जोमनायफोरखौ बिसिनि हारिमुखौ नुयोबा माने गोस सोआ माने गोजोन्नाय मोनो आरोना गुबुन गुबुन ओ राव हारिमुफोरनि बे गाननाय जोमनायखौ नुयोब्ला। गोसोआ माने गोजोननाय मोनो आरो गुबुन जायगायाव बेरायहैनो मोनोब्ला नोंथाङा गुबुन बेफोरबायदि गोजान जायगायाव थांफेरबाय नामा जेराव नोंनि दोरोङारि ओ हारिनि अनगायैबो गुबुन हारिनि द्रेसफोरखौ गाननो मोनफेरबाय नामा?
मोनफेरबाय आं।
औ माबायदि फिलिंस मोनो माबायदि गोजोन्नाय मोनो?
अ जोंनि हारिनिया बांसिन गोजोननाय थायो मानो होनोब्ला जों हारिनि बुङोब्ला जों दख'ना बा ओ एसामिस हारिनि बुङोब्ला सिना मेख्ला सादर ओ आरो गुबुन गावबागाव हारिनि मोन जे नेमखान्थिब बागै ओ मोनसे बा नाम बा मुं दोननाय लायो आरो बिसो सोरो बा बिसोरनि हारियाबो बिसोरो गावसिनि औ ओ बिसोरनि हारियाबो बिसोरो माबा अ औ दे टाइमा समाबो जाबाय दिनानै नोंथां गोजोननाय था थाबायनि थाखाय जों